हेलौ।
खोनादों ना ओ नोंथांजों आं ट्रेभेलिंनि बागै टपिकनि बागै माने सावरायनो सानदों हागोन ना?
औ नोंथां हागोन।
अह दा ट्रेभेलिं होनना बुङोब्ला नोंथाङा ट्रेभेलिं खामना मोजां मोनो नङा होमबा?
औ औ।
दासिमबो नों ट्रेभेलिं मा मा जायगाफ्राव ट्रेभेलिं खालामखो खोन्थानो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ जेनेबा आङो औ जेनेबा आङो जेनेबा आसामनि बाहेराव माने शिलं दार्जिलिंआव थांखां बाय आरोना नोंथां।
आरो बेनिफ्राय आरो जेनेबा आङो ओरै जोंहा अरुणाचलाव थांखांबाय आरो पासिघाट फोराव बिखिजाय नामसाय होननाय जायगायाव। आरो जोंना माने आङो ओरै भुटानावबो थांखांबाय आरो खनसे।
ओह।
आरो बिनिसो लोगोसे जेनेबा जोंनाथ' ओरै ओ पासिघाट खाथि जायो नालाय जेनेबा अरुणाचला खाथि जायो नालाय। जोंहा आरो टाबांफोरावबो थां फेरबाय आरो आं खनसे इदि ओमफाया औ आरो ओरै हादरनि बाहेरावथ आं थांफेराखै आरो खनसे बो।
औ औ।
औ ओमफ्रायो नोंथाङा आंनो एसे नोंथांनि बाथ्राखौबो माने मायाव बेरायनानै मोजां मोनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नों
औ औ। आंनाबो एकदम माने एम्बिसना बेनो जे आंनि बिराद माने ओ हान्थिनाय माने बेबायदि दावबायनायावबो आं बिराद मोजां मोनो। आह बायदिनो आंबो मेघालयफ्राव थांबाय सिरापुन्जिफ्राव उइन्टार सिजोनाव मालाबा था थांनाय खेबसेयावनो थांबाय आंङो उइन्टार सिजोनाव ओमफ्राय बेबायदिनो ब बरापानि वार्स लेक बेफोरबायदि आरो इलिफेन्ट फल्सफोरखौबो नायबाय ओमफ्राय नायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों मोजांबो मोनदों वेदारफ्राबो जोबोद मोजां आरो नाथाय आंङो अरुणाचल प्रदेश बेयाव थांनो मोनाखै दासिमबो
औ औ
सानदों आरो अरुणाचल प्रदेशनि बि टावां ओनसोलफ्राव टावां जायगायाव आं थांगोननो सानदों आरो दा मा लास्ट थांनाय जागोन माने आं थिरांथा लाथ'वाखैनो माने थांगोन आरो बेनि अनगायैबो आंबो बि ओ सिक्किम दार्जिलिंफ्रावबो थांनो जोबोद माने एक्साइटेड माने थांनो इस गो जायो थांनायबो जायाखै दा बेखायनो उनाव अ गोसो जायो उनाव गोसो दंङ उनाव थांगोन होनना सानदों जेबो जायाबा माने साननायफोरा जाफुंङोब्ला थांगोन आरो ओमफ्राय माने ट्रिभिलिं आव बिराद इन्टारेस्ट माने ट्रेभिलिं खालामनांंगौ गाहाम मोनो आरो मोजां मोनो आरो जिउआव माने ट्रेभेलिंआ मोनसे पार्ट अफ लाइफ जेनेबा जिउनि मोनसे मोनसे ओ माने हान्थिनांगौ दावबायनांगौ होननानै मोनसे माने बाहागो आरो मोनसे इस पार्ट अफ लाइफ इम्परटेन्ट पार्ट अफ लाइफ ट्रेभेलिं खालामबा आरो जोबोद गोबां गियानबो मोनो बुजियो नंङा होमबा बेखायनो ट्रेभेलिं खालामनांगौ होनना आं सानो आरो ट्रेभेलिं खालामनांगौ दा बेबायदिनो आंबो ट्रेभेलिं बेखिनि जायगा आरो आंबो सान आंबो गुबुन हादोर फ्राव माने ट्रेभेलिं खालामनो मोनाखै दासिमबो। थेवब्लाबो गोसो जायो गुबुन हादोरफ्रावबो थांनो गुबुन हादो फ्रा माने डेभलप कान्ट्रिफ्राव थांनो गोसो जायो औ ट्रेभेलिं आरो दा नै फैगासिनो मा होनना बुंङो सामार भेकेसनाव माबाफोर बबेबा जायगाफ्राव ट्रेभेलिं खालामनो थाखाय थांखि लादों नामा? हेलौ हेलौ
औ औ औ औ औ
अ हेलौ सामारपिकिस'नाव सामार भेकेसनाव बहाबा ट्रेभेलिं खालामनो थांनाय प्लेनिं माने थां-थांखि लादोंमोन नामा नोंथांङा बुंनो हागोन ना?
औ माने थांनोथ' सानदोंमोन एबार जेनेबा जोंनियाथ' दा कलेजबो दं नालाय जोंनिया औ ओंखायनो सानदोंमोन आरो माने एसे खाथियावनो थांगोन बि दि होननानै।
औ
जेनेबा जों दार्जिलिंआवनो थांफिननो सान दोंमोन आरो एबार जेनेबा जोंनि बन्द'फोरा बे नालाय
औ औ
माने ओजों मोजां समायना नङा होमबा
औ नंगौ
ओंखायनो बेयावनो माने जों थांनो सानदों लोगोफोरजों ओ बिदिथ' बारा प्लेन गैथ'वामोन आरो आंहा बास सामाराव ओमफायो लोगोबो थांनि रै बा नोंथाङा एबा सामाराव मायाव बेरायगोनबा नोंथाङा जेनेबा उनावबा जेनेबा उनाव फोरबाबो माने हादरनि बाहेरायाव मा जागायाव माने नोंथाङा बेरायनो गोसो माने बेखौ एसे नोंथाङा खोथानो हा
अ हागोन सामार भेकेसनाव आं अरुणाचलावनो सानदों ओ अरुणाचल बि टावां जायगायावनो थांना फैगोन सानदों इनिफ्राय गुबुन हादोरफोराव थ' जेरैबायदि बे ओ नाव आं बांसिन थिं थांनो गोसो जायो मानो होनबा चाइनाया जाबाय टेक्न'लजि बिराद देभलप। दा बेखायनो चाइनाव साइनाव आं थांनो बिराद गोसो आरो माने टेक्नलजिनि बिसोरनि जिथु टेक्नलजि डेभलप बिसनि साइन्सनि माबाफोरा मा बायदि बेखौ मानि थांनानै माने मिथिनो बिराद गोसो आरो। आरो बेनि अनगायैबो आमेरिका बेफोरबायदि निउयर्कफ्राव माने मोनसे गेदेर माने रिचार्स सिटि पेरिसफोराव थांनो गोसो जायो आरो बेबायदिनो आरबफोरावबो थांनो गोसो जायो बे बुरज कलिफाफोरखौ नायनो
औ औ।
फोरावबो थांनो गोसो जायो। आरो बेबायदि मा होनना बुङो थाइलेन बा बेबायदि माउनटेन माने बेबायदि ओनसोलफोराव थांनो गोसो जायो आरो। अ थाइलेन फोराव दोङो बिथिं इनद'नेसिया इफोर बायदि इ जागाफोराव थांनो गोसो जायो आरो। किन्तु आं बांसिन प्रिफार खालामो माने साइनाव थांनो गोसो आरो माने साइना टेक्न'लजिनि माबाया बिराद माने एदभान्स ना बिसोरनि माबाफोरा दे माने जोबोद देबलप। बेनिखायनो बेयाव थांनो गोसो आरो।
औ।
माने थांनो सानदों आरो।
औ औ। ओमबा आङो नोंथांनो खिथानोसै आं मा मायाव जायगायाव माने जेन देनां बा उनाव फोरदां हादराव औ होमबा आ आंथ' दा सासे स्तुदेन नालाय होमबा। श आंथ' दा आं माने ओरै नार्सिं फरायगासिनो आरो नों थां होमबा आं थ' दा जेनेबा आंनाथ' दा जबनि अपरसुनिटिसफोरा माने जेनेबा आं साख'रि जेनेबा साख्रिफोर मावनोबा आंहा लाइक ओ हा माने जोंनि बे हादरनि बाहेरावबा आंहा जापानफोराव। दिनो बेंगलफोराव आंहा बांसि बिनिनो माने फेसिलिटिस दं आरो ना।
औ।
दा जोंहा ओरै नायनो थाङोबा जोंहा जेनेबा दा जोंनि इण्डिया यावथ' बांसिनावानो ओरै माने लाइमोनफोरा जोंहा बांसिन दं आरो इण्डिया आवनो जोंहा माने बोराइ बुरि बा लाइमोना समानानो दं जोंना किन्तु माने जोंहा गुबुन जायगायावबा जापानफोराव। बा ओरै ओ जापान बेंलरफोराव जोंहा माने इसोरनि माने बोराइ बुरैफोरा बांसिन जानानै दं ओमफाय गथ' गथायफोरा माने इसिना खम जानानै दं। ओह नोंथाङा मिनथि थियो खोमा इखौ। इसिनि माने फोर्थ ओ फार्टिलिटि रेटआ माने बिसोरना खमायनानै थाबाय माने बिसोरना माने बोराय बुरिफोरा माने लाइक चाइनायावबो दा जोंहा माने ओरै बिसनाथ' माबाया खम जाना थाबाय नालाय जेनेबा ओरै गथ' गथायफ्रा सासे सासेल'सो जायो बा इसिनि सासे सासे जाबाथाय माने नायनो थाखाय माने एसे खस्थ' जाया बिदि नङा होमबा न
औ औ औ।
स' बिसोरनि थाखाय माने ओरै जार्मानिफोराव माने ओरै जार्मानि बा जापानफोराव माने जोंहा नार्सिसफोरखौ इण्डियानिफ्राय माने जोहा हायार थान जायो आरोना ओरै बोराय बुरिफोरखौ नायनो थाखाय जेनेबा इसे लाथ थ' ओरै बोराइ बुरिफोराथ' इसिना जोंना इण्डियानि जों नर्थ इस्टनि जों माने एसे चेहेराफोराबो एसे मिलायनो नागिर गिरो नालाय ओंखायनो माने बिसोरो हायार खालामनो नागिरो आरो ना।
औ।
बिनि थाखायनो आङो सानो माने आङ उनाव जेनेबा ट्रेभेल खालामनोबा आं जापानफोरावनो बा जार्मानिफोराव बिदि थांनो मोनबाथाय एसे मोजां म माने आंङो मोजां मोनगौमोन आरो थांनो मोनबा औ आरो बेनि स सायाव आङो जेनेबा करियायावबो थांनो गोसो आरोना नों
औ औ।
जेनेबा ओ जोंथ' दा सिख्ला मानसि बा लाइमोन नालाय जोंहा ओरै स्किन केयारनिबो मोख खांफोरनि बागै जोंहा बिराद जेनेबा समायना इदि जानो गोसो आरो बेनिखायनो माने जोंहा आरो करियायाव ओरै सिकिमनि बा ओरै माबा हनि ओरै मा होनो स्किन केयारनि बागै बिसोरना बांसिन मोजां मोजां नालाय जोंहा अपर्चनिटिस अर्चनिटिस फोरा ओंखायनो सानो आरो जेनेबा ओजों थांनानैबा आंबो ट्रिटमेन्टफोर लानो मोनगोन बा जोंहा स्किननि ओरै
औ
फोरजों ओरै नायजानो मोनगोन होननानै आं सानो आरो आरो जागायाबो समायना ना ओंखायनो माने ए इदि थांनो गोसो आरो ओमफ्रायो आंबो ओरै माने बेलेग बेलेग जेनेबा दुबाइफोरावबो एसे बेरायनो गोसो आरो जेनेबा ओमफाय चाइनाफोरावबो थांनो गो सो नोंथां होननाय बायदि जेनेबा थ' बिराद देभलप नालाय जोंना चाइनाया आमेरिका आरो चाइनाया स' आंबो माने बि खनसेसो थांनो गोसो आरो जेनेबा लाइफआव
अ थांनो हागोन। नोंथांनि जिथु साननाया आंबो जिबाय दा बि साननाया जाहाथे जा फुंथों जाफुंसार महर मोनथों। आरो नों नार्सिं कमप्लिट खालामनाबाबो दा फरायबाय थानायखौ कमप्लिट खामथार। खामथार जेब्ला नों अपरसुनिट माने ओ मा होनना बुङो जबनि मोन से खुबिदाखौ लानो सानदों अब्ला बेबायदि अब्ला बे समाव माने सानबानो जाबाय। दा आंङो नोंथांनिफ्राय जोबोद मानि बेसेन गोसा बाथ्राफोरखौ मोन्थिनो मोनना जोबोद गो जोननाय मोन्दों। आरो बेबायदिनो उनाव रायलायबाय थागोन आरो मोजां मोजां टपिकनि सायाव रायलायगोन आरो आसा खालामो नोंथाङा आंनो मोजाङै बेबायदिनो एडभाइस होगोन बा बेबायदिनो थुलुंगा होलांबाय थागोन होननानै। दा आं बेखिनियावनो जोंनि टपिकखौ दोनथ'नाय जाबाय दे।
औ औ दे नोंथां औ गोजोन्थों।